आं खोनादों थारैनो नोंथां
आं नोंथांनाव फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथां जों जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्राय लानानै आथिखालसिम जों माब्रै जोंनि जानाय लोंनायफोराव मा सोलायनाय नुबोदों आरो ना नोंथां जेरै जों गोदो गोदाय माबोरै जायोमोन आरो आथिखालाव जों माबोरै जानानै सोलायबोदों जोंनि जानाय हुदाफोरखौ होनदों आरोना नोंथां जेरै जोङो जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफ्रोरासो थाखाबायनो आरो बेनि सोलायै जों मा मा सोलायनायखौ नुबोदों आरोना जानायावहा बेफोरनि सोमोन्दै एसे नोंथांनि सिगाङावहाय आं सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ फन खालामनाय जादों नोंथां बिदिबा औ जों आयदाखौ जागायनो हासिगोन नामा नोंथां
हासिगोन नोंथां नोंथाङानो बे आयदानि सायाव एसे गोदोनि आरो दानि मा सोलायनाय नुदों बेफोरनि सायावहाय सावरायनो हागोन दे नोंथां
औ नंगौ नोंथां बिदिबा आं जागायनोसै दा जों बुंनो थाङोबाथ' जोंहा नै जोंनि सुबुं फोर बा बर' हारिनि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बेवहाय हाजार हाजार बा रोजा रोजा बोसोरनिफ्रायनो जों जोंनि जायगायावहा बा जोंनि आसाम हादोरसायाव जोङो जिउ खुंबोदों आरो बेबायदिनो गोदो गोदायनि जोंनि जानाय जायखिजाया बा जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बा जानाय लोंनाय बेफोरो जों गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो बेबायदिनो जों जेब्ला आसाम हादोरसायावहा जों गिबिसिन जोङो आबाद मावजेननो हमदोंमोन बा माइनि आबाद मावजेननो हमदोंमोन बेजों लोगोसेनो जों माइजों जों ओंखाम माइनिफ्राय जों माइरं मोनो माइरंनिफ्राय जों ओंखाम जायो नङा होमबा थ' बेजोंनो जोङो बायदिसिना हाग्रायाव मोननाय मैगंफोर लाबोनानै बा खननानै नङाबा जोङो नाफोर गुरना बिलोफोराव ना गुरना दैमा दैसायाव ना गुरनानै नङाबा जोङो जिब जुनारफोरनि मैहुर खालामनानै बा गाव न'आव फिसिनाय जिब जुनारफोर जेरै दाउ अमा बोरमा बेफोरबायदि बायदिसिना जिब जुनार बा मैगंफोरखौ जोङो गावनि दोरोङारि बायदि बा गां जों माफोर जानाय बेफोरबायदि जानानै जों जिउ खुंबोगासिनोमोन आरोना नोंथां जेरै औ जेरै जोंहा बुंनो थाङोबा जोंथ' नारजि अमाफोरखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोखादों आरो बेबायदिनो जोंहा दाउ अनला अनला दाउ बा अनला दाउ खासि दाउ खासि दाउला खासि बेफोरखौ जों जाबोखादों आरोना गोदो गोदायनि ओमायनो आरो बेबायदिनो जों ना हमनानै बा ना गुरनानै जों गावनि न'आवहा बारियाव फुख्रिफोर बाहायनानै जोङो बेफोरबायदि नाफोरखौ जाबोदों बायदिसिना ओंख्रिफोर जेरै मैथाए गोखैजों जों जानाय बा मैथा गोखैजों अमा बेदर जानाय बा बोरमाजों बोरमा बेदरजों जों बायदिसिना ओंख्रिफोर जानाय बेफोरबायदि आरोना नोंथां जों बेखौ दिोंै सिगांनिफ्रायनो जाबोनाय आरो जों बेखौ दासिमबो बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ जों संना जाबोगासिनो आरोना नोंथां जेरै हाग्रानि जों मैगं थाइगं नायगिरनाय होनोब्ला गोदो गोदायथ' जोंनावहा बेफोरबायदि जेरै जिंखा बल बा फोरला बा सबायबिमा बे मैगं गोथांफोरनि जोलैफोरा जोंनाव गैयामोन होन जायो आरोोना नोंथां बे फोर उनावसो फैदों आरोना औ जेब्ला गुबुन हादोरनि मानसिफोर सफैदोंमोन सुबुंफोर बिसोर मोनासो लाबोनाय आर ना बेफोरखौबो जोलैफोरखौबो बिनि सिगां जोङो मा खालामोमोन जोंहा मिथिंगायाव मोननाय जाय हारसिंनो रज'ना थानाय बेफोरनि जोलैफोरखौ बा बेफोर मैगंखौ जों जायोमोन आरोना जेरै नोंथां जों हाग्रायाव मोननाय बा जों थास' बिसं बा थास' आइथिं थास' बिबार थास' बेदर बेफोर‌बायदिखौ जों थारून बेफोर बादिखौसो था गान्दा जों आलु बायदिहाय जादोंमोन मानोना आलुवआ जोंनाव गैयामोन जोंनि ओनसोलाव होनबा जोंनि हादोराव आलु फु आलु बा बे जोंहा टमेट' बिलाथि होनना बुङो जाय जोङो बेफोरबायाददि ओंख्रि बा मैगं बा कफिखौनो होन बेफोरखौ गासैबो इउरप इउरप हादोरमानिफ्रायसो फैनाय ना बेफोरखौ लाबोनायसो आरो बेबायदिनो जोङो गोदाय जोङो बेफोरबायदि हाग्रानि मैगं थाइगं जेरै माना मुनि जों मेसें बोथोराव मोननाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो मायसुन्द्रि सिब्रु औ ग्रु बेफोरबायदि हाग्रानि मैगं गोथांफोरखौ जों जानाय जायो आरोना नोंथां आथिखालाव बेबायदिनो जों सोलायबोनायखौ बेखौ नुदों सोलायबोनाय होनोबा जोङो बांसिनै गोदो गोदायथ' जोंहा बांसिनै जोंहा बेबदि थाव बेसादफोरखौ जों बांसिन बाहायामोन आरो मसलाफोर जों बांसिन बाहायामोन मसला होनदोंबा जोंनिया खालि बेनोल'मोन जे जोंहा बे सामब्राम गुफुर बा सामब्राम गोजा बेफोरल'मोन आरोना मस्लाया दा बेबायदिनो जों गोबां बायदिसिना रोखोमनि मसलाफोर बाहायनायखौ जों नुयो आरोना आथिखालावहा जेरै पेकेटाव फैनाय मसलाफोर जों बिदिनो आलुफोरजों जायो बांसिन आथिखालाव बिलाथि फोरजों जायो बा जिखुनु जोंहा खुमब्रा जिंखा बे हजोंबो जानाय नुयो आरो बेबायदिनो जों गोबां मस्ला मसलि जानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां दा नोंथांनि नोंथाङा माने मा मा नोंथाङा नोंथांनि गोसोआव मा मा फैखांदों बा नोंथाङा मा सानदांथियो जे जोंनि जानाय लोंनायाव माबोरै सोलायबोदों गोदो गोदायनिफ्राय लानानै दासिमबो बेनि सायाव एसे नोंथाङा बुंना होदों बिदिबा
गोरोंथा थारैनो नोंथाङाबो आंनि सिगाङाव मोजांद्राय माने संना जानायनि बिसयै मोजां खोन्थालांनायनि थाखाय गोजोननाय थादों जोङो संनानै जानाय होननानै बुोब्ला जों मोन मोनथाम बाहागोवाव राननानै जोङो सावरायनो हायो जेरैहाय लाव लाव संनानै जानाय ओमफ्राय स्टेप स्टेप संनानै जानाय आरो मेनानै जानाय जोङो लाव लाव ओंख्रि जानो थाखाय नोंथाङानो दहाय बुंलांखाबाय जे जोङो ओ हाग्रानि था गान्दा बेफोरखौहाय जोङो मा जोङो बेफोरखौहाय लाव लाव संनानै जानायखौ जोङो गोदोनि मुगायावहाय जों नुनो मोनो जेरै लाव लाव होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै अनला ओंख्रि। था गान्दा बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो जेरैहाय स्टेब स्टेप संनानै जानाय। जेरै जों दा मानसिफ्रा बुङो मा ग्रेभि टाइप होननानै बुङो। बैफोर ग्रेभट फिथाइफोरखौ जोङो माबायदिखौ जायोमोन जै बेदर दावदरफोरखौ जोङो ओंख्रि फाव बारा होआलासेनो बिथांमोना मा आरामनो स्टेप स्टेप संनानै जानाय नुयो। जोङो बुंनो हायोदि जेरैहाय जोंनि बर' हिनजावफोरखौ जोङो बुंनो हायो गोदोनि आबै आबौ एबा जोङो गोदोनि मुगानि जे बर' हिन्जावफोरखौ जोङो आखा फाक्का होननानै जोङो बुंनो नांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो अबे बेदर अबे ना। बेफोरखौ बबे मैगंजों संनानै जायोब्ला खारनाय बेदरफोरखौ संना अबे मैगंजों संनानै जायोब्ला ओ बे खारनाया खारगोन बिथांमोना माने बेफोरावहाय जोबोर आखा फाखा जेरैहाय जोङो बुंनो हायो। जेरै नेवलाय बेदर एन्जर बेदर ओ जेरैहाय मोफौ बेदर बेफोर बेदरफोराव मा होयोमोन ओ गोदोनि दोरोङारि जे जोङो मि थिंगायाव मोननाय मस्ला मस्लि जेरैहाय नोरसिं बिलाइ जेरै अन्थाइ बाजाब बेफोरखौ होफब होनानैहाय बिथांमोना मानो संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायोमोन आरो बिदिनो जोङो मैथाजों ना गोरलै जानाय होननानै बुंब्ला गोदोहाय जोङो माबाहायोमोन बिथांमोनहा दैखौ खौ सिगां रु रूनानै लानानै मैथाखौ रू रुबाय आरो बिनि उनावसो नाखौहाय ओ गारसोमनानै होनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ गोदोनि समावहाय बिथांमोना मा बांसिनै ओ रुनायखौनो बांसिनै जायोमोन आरो दानि बायदि आथिखाल मुगायाव थाव बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनामोन जेरैहाय मेनानै जानाय होननानै बुंङोब्ला एबा जोङो बेखौ बे मेना जानायावहाय जोङो मोननो हायो जे बाथोन खालामनानै जानाय जेरै जोङो ना फिसाफोरखौ जोङो थालिर लाइफोरजोंहाय मेनानै जानाय आरो नाफोरखौ जों अर सावनानै जानाय बे बेफोरखौ जोङो बे बाथोन हिसाबै एबा जोङो मेनाय हिसाबै जोङो बे हिसाबावहाय जोङो बुंनो बुंनो हायो आरो नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला गो-गोदोनि बे बर' आइजोफ्रा ओ बेफोर संना जानायावहाय गोबां आखा फाखा मिथिंगायाव मोननाय जेरै दाउ बेदरफोरजों जेरै रोसि खालामनानै जे ओ गगा मोननाय गुजुनाय बेफोरावहाय जे ओ जाहारि बिलाइ एबा नोरसिं बिलाइ नङाबा खानसिनसा बिलाइफोरखौहाय रुदबनानै दाउ फिसा गोरलैफोरजों रुदबनानै बिथांमोनहा गावनि गगा मोननाय एबा गुजुनाय ओ लोमजानाय दङब्ला बेफोरखौहाय बे समावहाय बे ओ बिदैखौ लोंहोनाय जायोमोन आरो बेफोरजोंनो मोजां जानायखौबो जोङो नुनो मोनोमोन। बेखायनो जोङो बुंनांगोन दि गोदोनि बर' आइजोफोरखौहाय मानि संना जानायफ्राव बिथांमोनखौ बाख्नायनांगोन आरो बिथांमोनहा अबे ओंख्रिखौ सङोब्ला मा ओंख्रिया गोथाव जागोन। जोङो बुंनो हायो जोङो दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै जोंनाव दाथ' जोङो जि आइ थेग मोनबाय जेरै जोङो नारजि ओंख्रिखौ होननानै बुंनो हायो जेरै ना ना नाफाम नाफाम संनाय बेफोरबो गासैबो माने जोङो जेरैहाय गोदोनि दिनावथ' जोङो दुन्दियाखौ जोङो बारा नुनो मोनामोन जेरै जोङो मिथिंगायाव मोननाय जे जोङो गंगार दुन्दिया जायखौ जोङो गंगार दुन्दिया होनो बेबो जोंनि दा आथिखाल मुगायावहाय जि आइटेक मोनबाय बे गंगार दुन्दियाजोंनो बिथांमोनहा संनानै जानाय बेखौ नुनो मोनोमोन जोङो नाफाम खौ जोङो ओरै बाथोनल' जों जाया माखासे थास' खिलिफोरजोंबो होनानै जानाय फोरबो न नुयो आरो जेरै एंखुर ओंख्रि बेबो मोनसे बर'निनो मोनसे दोरोङारि ओंख्रि ओंख्रि होननानै बुंजायो एंखुर ओंख्रिखौ जोङो माइ माइरंखौनो जोङो ओ ओंख्रि महराव संनानै जायोमोन बिथांमोना बे नार इंखुर ओंख्रिं संनाय समावहाय माखासे जोङो नारजि बे नार्जि बिलाइखौहाय गोथांखौहाय सिफ्लिनानै गुन्द्रि खालामनानै होयोमोन जाहाथे जानायावहाय आराम खाथो खाथो जायो बेफोरबायदि संनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बे इंखुर ओंख्रि संनाय समावहाय जोङो खारैखौनो बांसिन बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो दिनैबो दासिमबो जोंनि बर' गामि ओनसोलावहाय माखासे आइजोफोरनि संनानै जानाय एबा संनायफोरखौ जोङो बे एंखुर ओंख्रि एबा अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि बेफोरबायदि दोरोङारि ओंख्रिखौ बेखौहाय संबोगासिनो दङ एबा जाबोगासिनो दङ नाथाय नोंथां जोंना समाबो एसेखिनियावनो जानानै फैबाय नै नोंथां
नोंगौ नोंथां ओ नोंथाङा जोबोद खोथा बुंबाय माने जबोर मोजां मोजां खोथा बुंदों जेरै नोंथाङा जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोर जानाय बा दानि सोलायबोनाय जानायावहा मा मा जों सोलायबोदों आरो माब्रै माब्रै जों जेरै नोंथाङा बुंदों जों मा रोखोम रोखोमनि ओंख्रिफोर जायोमोन माने दाबो जायो लाव लावखौनो होन बा जोङो धुुब धुुब संनायखौनो होनबा मेनानै जानायखौनो बुं नोंथाङा जोबोद मोजाङै फोरमायबाय आरोना थ' बिनि थाखायनो नोंथांनिसिम जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय
नोंथांनिसिमबो आं आंनि हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथां जो गोजोननाय थाबाय नोंथांजों बिदि रायज्लायनो मोननानै
नंगौ नोंथां औ नंगौ नंगौ गोजोनथों नोंथां
ओ गोजोन्थों दे नोंथां